औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांखौ ओ फनहरनायनि जाहोनानो जाबाय आरो नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ बेफोरखौ बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि सङो एबा सबाय ओंख्रि साम' ओंख्रिफोरखौ अनला ओंख्रिफोरखौ माबायदि संङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माने जोंनि बर' बर' सुबुंफोरनि थाखाय मैगंफोरा जोबनो गैया आरो नोंथां जों जों बेबायदिनो जों गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्रायबाबो जोङो बायदि रोखोमनि गोखा गोखै मैगं बेफोरबायदिजों खाबथेंनानै जानो हायो आरो। नोंथां औ बेबाय बिदिनो थिग बेबायदिनो जोंहा अनला खारैखौ मारै सङो होनोब्लाथाय जोंहा माने औ गिबियावनो जोंनो माने अन गुन्दै नांग्रोगौ आरो नोंथां औ। अन गुन्दैखौ जोङो माने न'नि माने ओंखाम जानाय माइरंखौनो जोङो माने एसे एसे खुरैयाव एसेब्लाबो जों सोमना दोननानै औ। औ बेखौ जोङो माने दिंखिफोराव सौनानै दिंखिफोर नङाब्लाबो जोंहा बे ग्रेन्डार बेबायदियाव जोङो माने बेखौ औ गुन्दै खालामफिनना लाखांनायनि उनाव औ जोंहा माने बेखौ अनला खारैखौथ' जों माने गोबां माने बेदरफोर जोंबो जेरैहाय जोंहा मुला मुला खुथि गोरान बेबायदिनो औवा मेवा बे बायदिजों जों गोब जों जानो हायो नालाय
औ औ
बेबायदिनो जोंहा माने बेदरफोरखौ जोङो एवफ्रामग्रोनानै लाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेदरफोरखौ जोंहा एवफ्रामग्रोना लानानै बेबायदिनो जोंहा बे अन माने सारायाव माने नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै औ औ बेबायदिनो जोंहा माने जेब्लानो माने दैया गोदौवो अब्लानो जोङो माने अन गुन्दैखौ होनानै माने खारैखौ होफानानै ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो
औ नंगौ
औ गोदौ होनानै जोङो माने जेब्लानो बेयो ग्लब ग्लब गोदौ अब्लानो जों बेयाव माने बे एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ औ अब्लानो जोंहा माने गोदौ दसे गोबौ गोदौ होनानै माने संख्रै साखिनानै जोंहा माने बे बेदिनो अनला खारै मैगंआ जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा आरो
औ
खौ मारै सङो होनोब्ला जोङो माने बे बिदिनो सबाइ मैगं संनोबाबो जोंनो खारैखौ नांथारगौ औ औ खारैखौ नांथारगौ जों खारैया मेन माने खारै ओंख्रि जानो थाखाय औ बेबायदि खायनो जोंहा सबायजों साम' जायोब्लाबो दाउ बेदरजों जायोब्लाबो जोंहा माने गोबां माने गोथाव जायो आरो नोंथां औ जोंहा माने बेबायदिनो दाउ गोरानजोंबो अमा गोरानजोंबो जों जानो हायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो माने सबायखौ जोङो साम'जों जायोब्लाबो जों साम'खौ हाख' न'निनो हाखर फख्रि नङाब्ला जों दैमाफोरनिफ्रायबो खननानै लाबोयो नों नोंथां औ बेनि आरो बेबायदिनो जों बे हाथाय बाजारनिफ्रायबो जों बायनानै लाबोनानै हायो औ औ बेनिफ्राय जोंहा बेबायदिनो जोङो सबायफोर खौथ' जोंहा जोङो दा बांसिनानो फोआ नालाय नोंथां जों हाथाय बाजों थोनबाय बायना लाबोनानै जानाय जायो औ बेनि ओमफ्राय जोहा बेखौ गुरै जाथों होननानै माने सोमना दोनखानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो सोमना दोनखानानै माने जोङो बेखौ गुरै जानायनि उनाव मोजांहाय सुस्रानानै जोङो बेखौ माने जोंहा जेरै साम'फोरखौ जोङो एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ औ बेबायदिनो एवफ्रामग्रोना लानानै जोंहा माने बेखौ गुबुन आयजेंआव थिखांना दोननानै जोङो माने
औ
बेबायदिनो दालिखौ माने सबाय ओंख्रिखौ होनानै माने खारैखौबो दैखौबो होनानै जोङो माने जमाहै खोबना होनाय जायो आरो नोंथां औ औ बेनिफ्राय जोंहा माने जेब्लानो गोदौओ अब्लानो जों साम'खौ होनाय जायो
औ औ
औ औ बेबायदिनो जोंहा मानि सबाइ ओंख्रियाबो साम'जों जायो आरो बेबायदिनो संनाय जायो औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने नों थां जोंहाथ' दा मेसें बोथोर नालाय ओ माबा मेसें बोथोराव जोङो माने माना मुनि बेफोरबायदिनो धरम फुल बेफोरबायदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि जारि मैगं बे फोर बायदि मोनो आरो जोङो औ। जोङो माना मुनिफोरखौबो जोंहा माना मुनिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां। औ बेखौ जोङो माने आलुफोरजोंबो बेबायदिनो बेदर औ अमा बेदर बेफोरबायदिजोंबो एवनानै जायो आरो खायसे खायसेया औ औ। बिदिनो जोंहा माने धरम फुलफोरखौबो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो एवनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बे उम नाफाम जोङो नाफाम जोंनि नाफ फामा बो जोंनि बर'नि मोनसे गोबां गोथाव खहाबथाव ओंख्रि आरो नोंथां। औ औ बेखौबो जोङो माने गोबां माने बर' आइजो बर' आइजोफोरा बानायनानै जायो आरो। नोंथां औ नाफामखौ नाफाम खौ मारै बानाय होनोब्ला जोंहाथ' माने जोङा ना फिसाफोरखौ जोङो गुरनानै गु नानै मोनो औ बेनि अनगायैबो जों हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो नाफाम बानायनो होननानै बायनानै लाना फैनाय जायो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ माने साफाहाय बासिनानै खि सि गारनानै जों सानदुंआव होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा थास' थास'आथ' जोंनि माने ओमफ्रोम बर' आ बर' न'खरफोराव माने जों थास' बि बिफांखौ मोनखानाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो माने
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ औ बुंनो थाङोब्ला ओ नाफामफोरखौबो माने गोदोनि बायदि बानायनायखौ बारा नुला नङा होमबा नोंथां माने दा नाफोरखौबो गोदोनि बायदि बारा मोनला आरो।
औ औ नों
औ थि थिग बेनिखायनो गोबां ओ खम जानायखौ नुबाय आरो नाफाम बानायनायखौ।
औ नोंगौ नों
औ थिगबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुंब्लाथ' बर'फ्रा ओ जेन'बा खारै मैगंफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो अनला खारै बिदिनो सबायाइ खारै बिदिनो आरो जोंनिया बे ओ बे ओ दुब्लि एबा फोथाराव बिदि ओ गोथां गोथां मैगं जे बिदि जेनेबा बुथा गुथ्रा बेफोरखौ खारै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
थाङोब्ला गोदोनि मानसिफोरा बांसिन खारै मैगं जायोमोन आरो ओं। नोंथां नाथाय ओ दानिफोरासो बांसिन थाव जायो। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बिदिनो थाव जाबाय थाबाबो जोंनिया खाय जोंनिया गेस्टिक जायो एबा उदैफोरनि ओ जेनेबा उसुबिदाखौ नुयो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो बेफोर उसुबिदा एबा बिदि गेस्ट्रिक जानायफोरखौ खारनो थाखाय माने खायसेफोरा माने खारै ओंख्रि जानायखौ नुयो आरो नोंथां औ खारै ओंख्रि जाबासो मोजां मोनो होननानै ओ फोरमायो आरो मानसिफोरा। ओ गुनदुखोरा ओ खारैखौ मानिफ्राय मोनो बुंनो थांबाथ' खारैखौ जों बिदिनो बे थालिर बिफांनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां औ जों खारै खौ दिहुननो थाखाय जेब्ला जोंनिया बे थाइगानाय थालिर बिफांखौ जोङो दानफायो नङा होमबा? आएर जों बेखौ थेलाफोराव लांनानै जोङो बिदिनो दुब्लि फोथार एबा लांदांफोराव लांनानै जोङो खारैखौ माने गोबा गोबा जिरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
गोबा गोबा जिरनानै जों बेखौ सान्दुंआव फोरानो थिग बेबायदिनो बे खारैनि मादा खौबो माने ओ जोङो जावख'ना लांनानै फोरानहैयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो ओ खारैनि जे बे आथिया थालिर बुंब्ला बिनि थालिरनि जेनेबा खारैखौ बांसिन गोबाब जायो होननानै बुङो आरो।
औ औ नंगौ।
औ थिक बेबायदिनो खारैखौ बे ओ थालिर बिफांनिफ्रायल' मोना जों बिदिनो मुदुमफुल फां एबा बेसर साबाफोरनिफ्रायबो ओ बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थेवबो बांसिनानो जोङो बे ओ। थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय नुयो आरो खारैखौ।
औ नंगौ।
औ बुंनो थाङोब्ला खारैनि बेसेनाबो ओ जोबोद बेसेन गोसा आरो नोंथां। औ जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो माने टाउन थानाय सुबुंफोराथ बिदि खारैफोरखौ जिरा नङा होमबा नोंथां। औ बेनिखायनो टाउन सहराव थानाय मानसिफोरा बि। बेओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव फैबा बिदि खारैफोरखौ माने रां होयै होयै। बायना लांनायखौ नुयो आरो औ थि बेबायदिनो जोङो। अनला ओ ओंख्रि सङोबाबो जों खारैखौनो बाहायो बांसिनानो नङा होमबा नोंथां आरो। खायबाफोरखौ जोङो अनला मोखिबो जानाय नुयो। अनला मेखि जानो थाखाय जों बिदिनो बे थाइगिरनि थाइगिर। खौ होनाय नुयो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ थाइगिरजों ओ ना संनायखौ नुयो आरो अनला मेखियाव अनला जेनेबा। खारै संनोबाथ' अनलाखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन ओ मैगंफोरजों संजायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ जे मुलाकुति आरो बिदिहाय आलुफोरजोंबो संजायो आरो बासिगि बिबारफोरजोंबो सं संनायखौ नुयो आरो।
औ।
औ जोंनि बे अनला ओंख्रि खौथ बर'फोरा ओ बिदिनो मोननैसो फोरबोआव बाहायो नङा होमबा नोंथां। औ जेरै जोंनि बे ओ हाबाफोराव जेरै हाथा खुरनाय नेम दंखायो नङा होमबा नोंथां औ बे खुरनायाव खैना गोदान एबा हिन्जाव गोदानखौ हाथा खुरनो होनाय नेम दोङो आरो जोंनिया बे आगोन मागो फुजायाव माइरं गोरलैनि फुजा होनायावबो जोंनिया बे मैगंखौ बाहायथारो नङा होमबा नोंथां। औ बियावबो माइरं गोरलैनि थोगि होनायाव जों अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदर संनानै जों रायजोफोरखौ। ओ जाहोनाय नेमा जोंनिया गोदोनिफायनो दोङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ नारजि ओंख्रि संनो थाखायबो जोंनो बे। खारैखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां औ नारजि ओंख्रिखौबो ओ नारजि ओंख्रियाबो जोंनि बर'। फोरनि थाखाय मोनसे। एंगार ओ जाथावै मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा नोंथां। औ बे नारजि ओंख्रिखौबो जोंनिया बिदिनो मोनसे फोरबोआव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेरै जोंनिया बे ओ सोर मानेबा रुंसारि जानाय सुबुंनि दाहा एंगारनो थाखाय बे नारजि ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो दाहा एंगारनो खालि जोंनिया जे बे गामिनि सुबुंफोरा बे जायबा न'खराव रुंसारि जादों बे न'खराव जोंनिया फुंआवनो मैगं थाइगं ओ हानो।
औ नंगौ नोंथां।
बे मैगं थाइगं हानो थांनायावनो फुङाव बे नारजिखौ जोंनिया बे ना खर'फोरजों माने सिफ्लेनानै माने अरगानो थाखाय गासैनोबो राननाय होनाय जाहैबाय आरो।
औ नोंगौ।
औ बे नारजि अरगानाय बुङोब्लाथ' बे नार्जि अरगानायखौ जोंनिया बिदिनो जायबा सुबुं रुंसारि जादों बे सुबुंजों ओ सोमोन्दो एंगारलायनायनि नेम होनना नै फोथायो आरो नोंथां औ। थिग बेबायदिनो जोंनिया बेखो ओ बिनि अखानायै एबा जोंनिया बे रायजो जाहोनाय एबा आलासि जाहोनाय फोरबो थायो नङा होमबा नोंथां बिदि ओ ओ कास एबा दाहाफोराव।
ओ
औ थिग बिदिनो आलासिफोरनोबो एबा गामिनि मानसिफोर फोरनोबो बिदिनो नारजिजों अमा संनानै माने ओ होयो आरो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव।
औ नोंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोन
औ नोंथां दे।